हेलौ औ नोंथाङा खोना हादोंना?
थां
औ नो औ खोनादों नोंथां।
औ थारैनो नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं ओरैनो?
ओरैनो आङो नोंथां जिरायनानै दङ माने बोथोराबो गरम नालाय बेखायनो बाहेरयावनो जिरायनानै दङ।
औ थारैनो नोंथां।
उ
उम मोजाङैनो दङना अब्ला?
औ मोजाङै दं नोंथां।
थारैनो अब्ला औ नोंथां
औ दासान्दि ओ जोङो नुनो मोनदों जोंनि आबादारि बिथां बिथांमोनहा फोथाराव गोबां मुखुब खामानि मावगासिनो
नोंगौ नोंथां
दा नोंथांमोननिथिंजाय माइ गायनायनि थाखाय रेडि जादोंना जायाखै?
थारैनो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दायो दैज्लां बोथोरथ आरो गुबैयै ओ बर माहारि नानै बुङोब्ला बा बर हारि नानै बुङोब्ला जोंहा आबादजोंनो ओ सोनारनानै थानाय मोनसे हारि
औ बे हिसाबै ओ जोंनि ओ गासैबो फ्राय ओनसोलावनो जोंहा ओ आबादनि थाखाय दायो लाहार फाहार खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो दायो आबाद फोथाराव आबाद मावनो थाखाय खाय बा माइ गायनो थाखाय जोंहा लाहार फाहार खालामनायखौ ओ नुनो मोनबाय दं
अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ आबाद माइ आबादनि थाखाय गोबां दैनि गोनांथि जायो नङा होनबा नोंथां? औ दा बेनि दैनि बेब'स थाखौ नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि - - बे गाहायै दैखौ दैखोनो दोननाय
औ औ आं बेखौ नोंथांनि ओ नोंथाङा ओ जिबायदि ओ सोंथि खालामदों बे थारैनो खोब मोजां। आरो आं जोंनि ओनसोलनि बागै बेखौनो नोंथांनि ओ सिगाङाव फोरमायनो सानदों जे थारैनो माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ गोबां दैनि गोनांथि जायो।
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ जोंहा थारैनो माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा दैनिथ ओ गोबां नांगौ। रोखोमनि दै नांगौ जायो बेनिखायनो जोंहा दायो जोंनि ओनसोलाव दैनि सुबिदा होननानै बुङोब्ला एसेबां मानि सुबिदाबो गैया बेखौ बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव जि अखानि दै बै अखानि दैजोंसो ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो। लोगोसेनो अ अखा खाया हयोब्ला जोंहा जि निजोरा नङा होमबा बै दैया निजोरानि दैया रानलांनाय फोरा जोंहा अखा हायोब्ला बे दैया माने उथिफिनो आरो बेनिफ्रायनो एसे इनै बोहैनानै जोंहा दैया माने गोबां जालाङो आरो बेबायदिनो जोंहा दैखौ लाबोनानै ओ माइ फोथाराव बेखौ जोंहा बाहायनाय जायो बेफोरबायदिहाय ओरैनोथ' जोंनियाव बेफोरबायदि बान्दो बानलानिफ्राय बेफोरबायदि लाबोनाय माने दैनि सुबिदाया जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गैया नोंथां
अ अब्ला नोंथांमोननि थाखाय जुदि बोथोरा जुदि माब्लाबा समाव ओ अखानि बिबाङा खम जायोब्ला आबाद गायनायाव आबादारिफोरा गोबां जेंनाजों जुजिनो गोनांखौ आं नुहरदों।
औ थारैनो नोंथां ओ नोंथाङा जि बुंदों बे थारैनो सैथो ओ गोबां ओ जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो।
उब्ला नोंथां ओ थांमोननि ओनसोलाव दैयादि माब्लाबा खम जायो आं बेखौ नुहुरबाय बेजों लोगोसे बबे माइआ दै खम बिबाङावनो जायो दा बे बेबायदि माइखौ सायखनानै गायोब्ला मोजां दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ दै खम बिबाङाव गायजानाय माइखौ मा मा मा मा माइखौ गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा ओ जि सोंथि खालामदों आं ओ बेखिनि बागै ओ जिखिनि जोंनि ओनसोलाव बा गायनाय माइ ओ बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन। थारैनो बेफोरबायदि दै खम नांनाय बेफोरबायदि माइखौ खौ ओ जोंनि ओनसोलाव फ्राय सायखनानै गायनाय जायाखौनो बुंजायो मानोना जोंहा आथिखालाव सोलिबाय थानाय जि रनजित माइ ओ आरो लोगोसे बिदिनो जोंहा ओ आथिखालावथ ओंखारदों बा हादुर नङा होनब्ला ओ बिनि उनाव जोंहा दंबावो आरोबाव दाथ' जोंहा गोबां माने गोदान माइ ओंखारदों नोङा होम्बा? जायखौ माने सुत्तुर बुसुत्तुर होननाय। बेफोरबायदि ओ माइखौबो जोंनि ओनसोलाव गायनायखौ नुनो मोनो आरो।
नोंगौ।
औ थारैनो नोंथां।
आथिखालाव माखासे जेनेटिक हाइ इलनि जोङो ओ माइ जोलैफोरखौ मोननो हासै। दा बेफोरो जोंनि बोद आ आबाद दारि फोरनि थाखाय ओ मोज मोजां बेगर मोननाया गोनांथार मानो होनोबा मोनसे गसासि दि माइ गायनो थाखाय गोबां हाग्रा हालौनानै बेखौ गाग्लिनानै दैजों आलि होनानै
औ थारैनो नोंगौ नोंथां।
नि गेजेरजोंसो मोनसे गसासे माइ गायनो थाखाय जों सापर खालामो
नोंगौ थारैनो नोंथां।
आबादारिफोरा गोबां खस्थ' सान्दुं सायावखाबो नायनानै जिनायखौ ओ बिथांमोननि गोसोआवनि माखासे जोंनि समाजारियाव जानायनि बेनिखायनो आं सानो। बासिनानै लायनांगौ लोगोसे जोङो माखासे जाय बिथांमोनहा ओ साइन्टिफिकलि माइ जोलै आबादनि इयुन द बिथांमोनहाबो बेफोरबायदि मोजां जोलैखौ बाराव लाबोनानै आबादारि आं बे। बेखौनो आसा खालामो आरो बुंदों
औ नंगौ थारैनो ओ नोंथाङा जिबायदि ओ गावनि गोसोआव सानदों नङा होमबा बेखौ फोरमायबाय। ओ नोंथां बिथांनि जि साननाय ओ बे थारैनो नंगौ बेफोरबायदि खालामोब्लासो जोङो खोब माने मोजां फिथाइखौ मोननो हागोनखौ ओ आंबो नुहुरो
नंगौ आदसा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव गाहायै ओ माबायदि माबायदिथ' नङा जेनेबा सोर सोरबायदि सुबुङा बांसिन थांनानै दं आबादारि ना बिजनेसमेन ना साख्रिआवला बेखौ फोरमायनो हागोन।
औ थारैनो ओ नों नोंथाङा खोब ओ मोजां मोनसे सोंथि खालामदों आरो बे थारैनो मोनसे ओ सावरायनो गोनां मोनसे आयदा होननानै आंबो सानो।
औ।
ओ नोंथाङा सोंनायनि जि फिनखौ आङो होनो आवगायदों ओ जि जोंनि ओनसोलाव बयनिख्रुइबो बांसिन ओ थांनानै दङ होनना बुङोब्ला जों आबादजोंनो थांनानै दंखौ
नंगौ।
मानोना जोंनि ओनसोलाव माइनि अनगायैबो ओ जोंनि रि इसेसे साहा ओनसोलाव गोबां माने ओ मेसेंनि जिखिनि आबाद आरो दैज्लांनि आबाद बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मावनाय खौ जों थारैनो नुनो मोनो। बैनि गेजेर जों ओ जोंनि जि नखर खुंनाय जोंनि गथ' गथाइ फोरोंनाय बेफोरबायदि जि खामानिफोराव माने गोबां हेफाजाब जादों होननानै आं सानो आरो। ओ गोबाङानो फ्राय ओ जोंनियाव ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव साख्रि मावनाय बा साख्रि नि बेफोरबायदिनि अन अनजिमाया जोबोद खम।
औ।
फ्राय जोंनि ओनसोलाव साख्रि मावनाय होननानै बुङोब्ला साफा सानैखौल' नुनो मोनो गासैबो सुबुंफोरानो जोंना जि आबाद बे आबादजोंनो सोनारनानै थायो। हायो।
नोंगौ आं बे समाव मोनसे सोंथि गोसोआव थब फैबावबाय नोंथां ओ दा बिथां आबादारिमोन जाहाथे आबाद मावदों। दा बिथांमोननो आबादखौ मोननायनि उनाव फाननो थाखाय सुबिदा हाथाइ बाजारफोर दंना गैया?
औ नोंगौ ओ खोब मोजां सोंथि खालामदों नोंथाङा ओ बेफोरबायदि आबादखौ मावखांनायनि उनाव फाननो थाखाय जोंनि ओनसोलाव ओ ओ बाजार दङो। बेयाव बाजाराव लांनानै ओ बेखौ फानहैनाय जायो नोंथां।
आदसा जोबोद मोजां अब्ला माने आबादारिफोरा जाहाथे मावनानै आलाय सिलाय जाया गावसिनि आबाद मोननायनि उनाव। बे बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां। आंखाल
थारैनो नोंथां
दा गाहायै ओ मेस बोथोराव मावजानाय आबादफोरनि मुंखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। थारैनो ओ जोंहाथ थ मेसें बोथोराव मावनाय होनना बुङोब्ला ओ जेरै जोंहा मेसेंआव मोननाय आलु थायो। औ बिनि उनाव जोंहा लाइ लाफ बा बेफोरबायदिनो जोंनियाव मुला बेफोरबायदि आरो जोंनियाव कबि थायो ओ बान्दा कबि ओजों अलकबि बिनि उनाव बिन बेफोर गासैबो आबादफोरखौ नैबे जोंनि ओनसोलाव
औ जोबोद मोजां। नोंथांमोननि ओनसोलाव अब्ला आं मिजिं खालामनो हायो ओ जाय बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों साफ्रोमबोनि नखराव बोथिसे ओंख्रिनि आंखालखौ गैयाखौ आं नुहुरदों नोंथां
औ थारैनो ओ थारैनो नोंगौ। ओ बेफोरबायदि माने आथिखालनि मुगायाव बा बयबो जोंना ओ माबा मोनसे बेसादखौ मावनायनि सिगां बेखौ खोब मोजाङैनो माने माखौ मावोब्ला माखौ होयोब्ला जों मोजांसिन जागोन बेखौ नायनानैनो माने गोबां आबादारि फोरा बेखौ मावनाय जायो आरो आथिखालाव ओ सिगांनि समाव नुनो मोनोमोन जाय माने जोंहा ओ ओ मोनसे हायावनो जोंहा मोननै मोनथाम माने मोनसेनि उनाव मोनसे मावोब्लाबो बे आबादा जायोमोन।
नोंगौ।
खालनि दिनाव मा जाना फैबाय? बैफोर रासायनारि हासार ओंखारनायनिफ्राय जोंहा माने मोनसे आबादनि उनाव बै मोनसे आबादा माने जाहैखाला आरो बै आबादनि थाखाय जों आरोबाव गुबुन हासारखो होनो गोनां जानानै फैयो आरो बेनि थाखाय जोंहा आबादारि बि बिथांमोनहाबो खोब माने आथिखालाव गोबां सांग्रां
नंगौ नों
जेब्ला जोङो बांसि सिन ओ बिनि फिथाइखौ मोननो हागोन बा माजों होयोब्ला जोङो बिनि आरोबाव डाबल जों बिनि फिथाइखौ मोननो हागौ अब्लासो आबादारिफोरा लाब जागोन नङा होमबा नोंथां ओ बिनि थाखायनो बैफोर माने जिखिनि रोंगौथि बेखौबो आथिखालनि जि आबादारिफोरा रोंगौथि गोनां जानांगौ होननानै आंबो सानो आरो
दा नोंथाङा सानो नामा बेबायदि आबादारि आबा आबाद मावनानै आथिखालनि लाइमोनफोरा जिउ खुंनायाव ओ मोजाङै जिउ खुंनो हागोन ना हाया आबाद मावनायनि गेजेरजों?
औ बेथ' खोब ओ माने सावरायनो गोनां आयदा होननानैबो बुंजागोन नोंथां थारैनो नंगौ बेखौ ओ जोङो साफा सानै बा जोंनि ओनसोलनि गोबां लाइमोनफोरानो दिनै आबाद मावनायनि गेजेरजों गाव गावसोरनि जिखिनि जिउखुं राहा बेखौ दानानै लानो हादोंखौ आं बुंनो हायो आरो।
जोबोद मोजां ओ माखासे लाइमोनफोरा फैबाय थानाय जोंनि गथ'फोरा औ जेरै नोंथाङा सासे सानै जे ओ मुं लानानै फोरमायनो हागोन। इउननि जोंनि माखासे जे लाइमोनफोरा बेबायदि खामानिखौ मावनानै इयुननि समावबो थांनानै थानो हागोननि ओ राहाखौनो ओ नुहुरदोंना नुहराखै बेखौ सुंदयै फोरमायनो हागोन
औ आं बेखौ थारैनो ओ नुहुरदों ओ बेखौ आं बुंनो नां बुंनो हागोन जे आथिखालाव जोंङो गोबाङानो जोंहा गोबां गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानाय सुबुं दं नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ।
फोर माने गावनि जि सोलोंथाइ बेखौ सानालासिनो बा सोलोंथाइया जोबखांनायनि उनाव बे माबा मोनसे ओ मावनाय बा माबा मोनसे आबादनि बिथिङानो जा माबा मोनसे बिजनेसनि बिथिङानो जा बेफोरखौ साननानै लाखायोब्ला ओ आथिखालनि लाइमोनफोरनि थाखाय खोब मोजां जायो। मानो होनोब्ला जों जोंनि नैबे ओ जि सुबुंनि अनजिमा बे सुबुं अनजिमाया माने गोबां जाबाय बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोंङो माने गोबाङानो मा जोंना साख्रि बाख्रि मोननानै ओ गावनि नखरखौ सुंथानो हाया बिनि थाखाय जों एक्सट्रा नङा होमबा बेखौ साननो गोनां जाखागोन दा बेखौ गोबां जोंनि लाइमोनफोरा बेखौ ओ सान खायोब्ला बे मोजां मानो होनना बुङोब्ला जों साख्रियावल मोनसे थांना थानायनि राहा जानो हाया
नंगौ।
अ बेनिखायनो माबा मोनसे जुदि मावनानै बेखौ खौ लायोब्ला गावनि थाखायबो बा गावनि नखरनि थाखाय बा गावनि ओनसोलनि थाखाय बे खोब मोजां जागोनखौ आं